हेलौ
औ हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
खोनादो ना नों
औ खोनादो।
औ नोंथां खोनादों ना? औ ओ नोंथांनिसिन बिलि नोंथांसिम गाहाम हामनायखौ जासिहरगोरनाय थाबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ औ ओ नोंथाङा एसे गोसा रायजलायनो हा नामा नों नोंथांनि माथो बारा खोनाफैयाखै।
औ हागोन। नोंथां
औ ओ नोंथांजों आङो नोंथांनो आङो फन हरनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों एसे बर'नि एबा जों सानफ्रोमबो जानाय लोंनायनि सायाव एसे नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ नोंथाङा ओरैनो मा मा मैगं जानानै मोजां मोनो नोंथां?
आंथ बांसिन सबाय दाउ अनला साम' सबाय बेफोर बेखौनो जाना बांसिन मोजां मोनो।
औ नोंथां ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा साम'जों सबायजों बोरैहाय संनाय जायो आरो सामखौ माब्राय जोङो लाबोनानै सङो
औ हागोन
औ
गिबियावनो जोङो सामखौ बाजार बाजारनि ओमफ्राय लाबो खायसे खायसे आरो खायसे आरो ननि फुख्रि एबा दैमा बायदिसिनायाव खनहैनानै लाना फैनाय जायो बे सामखौ औ बे सामखौ दैयाव
औ
सिखोन दोननाय जायो म मानो होनना बुङोब्ला बे साम'नि मो ओंखारलांजोबनाय बायदि औ ओमफ्राय ओमफ्राय बेखौ बेखौ मोजाङैनो हु
अ
जोङो सामनि खुगा बेखौ एरखनाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां
फाहाम नानै इसे खायसे खायसे रुयोबो खायसे खायसे आरो थाव दो बेखौ एवफ्रामखांनानै आरो साम'खौ एवफ्रामना नै बे सबायाव होना होनाय जायो औ सबाइआव औ खोनादों नोंथां आंनिखौ खोनादोंना औ खोनादों
हेलौ' नोंथां
हेलौ
नेट मोनाखाखै खोमा नोंथां औ खोनादोंना औ दासो खोनाबाय दे खोनाबाय औ खोनाबाय दे बुंफिनाय नोंथां औ ओ बिदिब्ला नोंथाङाथ' साइकि सावनो सावनोबो रोंगौ नङा होनबा औ औ
नों हेलौ
औ औ नोंथां
ना हेलौ